गोरान
खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों नोंथां
खोनादों खोनादों ए नोंथांनो फन हरनायनि खोथायानो जाहैबाय नोंथांनि नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय फन हर कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा
दायो जेन'बा जोंनि बर' समाजाव एबा बर' हारियाव आबाद मावनाय दानि समाव माबायदि आबाद मावो आरो गोदोनि समाव माबायदि आबाद मावो नैबे आबादफोरनि सायाव एसेब्लाबो सावरायनो थाखाय नोंथांनो कल खालामनाय जादों
औ सावरायनो हागोन नोंथां फोरमायदो
जेरै जोङो आबादारि होनोब्ला एबा जोंनि बर' गाहायै आबाद होनोब्ला जोङो माइ आबादखौनो मिथिनो मोननाय जायो जेरै माइ आबादखौ मावनो थाखाय जों गिबियावनो माने जोंनि हाफोरखौ खोथिया फोनो थाखाय हाफोरखौ थाग थियारि खालामनानै लाग्रोनाय जायो माने बे खोथ ओ बे खोथियाखौ फोनो थाखाय हा फोरखौ रेडि खालामनायनि सिगां सिगां माने अखाफोरखौ माने जोंनिथिं आं जोंनि साइडनिखौनो बुंनोसै माने जोंनाथ' ओ दै माने दै बोहैबोनाय गैया नालाय जेरै खोथिया फोरखौहाय माने अखा हादैजोंसो फ्राय ओ जोंनि साइडजों ओ बे खोथियाफोरखौहाय फोनाय जायो आरो बेजों लोगोसे खोथियाफोरखौ फोखांनायनि उनाव जेब्ला खोथियाफोरा रायो बेनि उनाव जोङो हाफोर गुबैयै बे हाखौहाय ओं माइ गायनो थाखाय थाग थियारि खालामनाय जायो आरो बे हाफोरखौहाय ओ रोखायै खनथामै खनथामसो यै हालेवनानै लाग्रोनो जायो ओ गिबि हालेवनायखौ खारायनाय होननानै बुंनाय जायो आरो नैथि आरो नैथि हालेवनाय जायखौ सामो होनाय सामो होनाय होननानै बुङो आरो जेब्ला ओ गोमोन जायो अब्ला बै लास्टनि जेब्ला माइ गायनाय जायो नै बेखौहाय माने ओ गोमोन हा फोमोननाय होननानै ओ बुंनाय जायो आरो नोंथां आरो ओ औ साननानै नायोब्ला गोदोहाय माने बै समावहाय जेरै मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव मान बे ओ मोसौजों हालेवा लाबानो बिगियाननि जुग फैनाय लोगो लोगो ओ सोरबाबा ट्रेक्टरजों सोरबाबा मेसिनजों हेन्ड ट्रेक्टर नै बेफोर बायदि बिगियान ओ आदबजों आथिखालाव माने ओ आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ नंगौ नोंथां
आरो बेजों लोगोसे ओ माइ आबादल' नङा आरो माइ आबादनि अनगायैबो माने गुबुन गुबुन आथिखाल बिथिङाव ओ आबाद मावनानै गावनि माने जिउखौ खुं जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोनदों आरो जेरै ओ आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला ओ जेरै थारुन थारुन थारुनफोरखौबो गोबां माखासे दानि मुगायाव सोरबा लाइमोन होन सोरबा बैसो जानाय बेफोरो लोगो नांनानै ओ जि बिगा नैजि बिगा बेफोर बायदि माने ओ थारुन आबादफोरखौ बायनानै खाथिनि हाथाय बाजाराव नङाब्ला गोजानाव साप्लाय हरनानै गावनि जिउ राहा लामाखौ माने खुंलांनो थाग थियारि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो नों
औ नंगौ नोंथां
आरो बेजों लोगोसे जेरै ओ जाग्रा फिथाइ मुवाफोर ओ आथिखालाव बे फोरखौबो माने फ्राय आबादनि आबादनि खोथा जोङो सावरायजायो जेरै ओ‌ दायो सोलिफु मुगायाव जों ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों नुबोदों जेरै बुंनो थाङोब्ला चक्लेट जायखौ बुङो खक'वा फुलि आरो ड्रागन। नैबेफोर बेफोर आबादफोरख खौबो मावनानै माने गोबां रां खावरि आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
बुंनां
औ। आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि साइदजों बेफोरबायदि आबादफोरखौ माबोरै बुथुमो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? औ हागोन नोंथां औ।
जोङो आबाद बुङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि आबाद थायो जोंनियावहाय। जेरैहाय जोंहा बोथोर हिसाबै आबादखौ मावनाय जायो। बोथोरखौ बोथोर हिसाबै जों आबादखौ मावनाय जायो जेरैहाय दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर मोननै बाहागोआव जों बोथोरखौ बोखावनाय जायो। बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जों माइ आबादखौ मावो जेरैहाय जोंनि हारिया बांसिनानो जों माइ आबादाव सोनारनानै सोलियो। थिग बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबाद फाथो आबाद बेबायदियैनो नोंथाङा बोरैबायदि थारुन थास' गायो। आरो बेनिफ्राय जा लाव खुमब्रा। बा मैथा आरो भिन्दि। थाइगं बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो आबाद मावो दैज्लाङावबो। बेनि उनावहाय जोङो मेसेंनि आबाद बुंनो हायो। मेसेंनि आबादाव जोङो जेरैहाय सब बाय देसि सिबिं जायखौ जोङो गाथाबो बुङो।
नंगौ नंगौ।
सबाय बेफोरबायदिनो टिसि बेसर बिदिनो गोबां रोखोमनि जों आबाद मावनो हायो। बेनि उनावहाय जोङो आरो जा जोङो लाइ लाफा कबि बिन। गाजर बेफोरखौबो जों मावनो हायो। बेफोरबायदि जोंहा गोबां आबादफोर दं। मैगं गोथांफोर दङ बिदिनो जोङो जोङो बेफोर आबादखौ मावनो हायो जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो माइ आबादखौ बोरै मावो बुंबा नोंगौ नोंथाङा जेरैहाय बुंदोंमोन गोदोनि सम समाव जों मोसौजों हालेवो मोसौ मैसोजों आरो दानि मुग मुगायाव जोङो ट्रेक्टरजों हालेवो बे नंगौ जोंनिथिंबो बिदिनो। जोंनियाहाय दा गोबाङानो बांसिनानो माइ आबादजोंनो सोनारनानै सोलिबोयो। जोंनिथिंजायबो जेरैहाय दैज्लां आवबो जों जोङो माइ आबाद मावो आरो मेसें बोथोरावबो माइ आबाद मावो। माइ आबाद मावनो थाखाय जों मेस मेसें बोथोराव बांसिनानो जोङो हाथाइ बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय माइलिखौ सो बाहायनाय जायो। नाथाय जों दैज्लां बोथोराव जोंनो गावनो बुथुमनानै दोननाय माइलिखौ बाहायो। आरो ओखायस बेबायदि सुबुंफोरा बाजारनिफ्राय बायनाय माइलिखौबो बाहायनाय जायो। जोङो माइ आबाद बुङोब्ला माइ आबाद आबादखौ जोङो गोबां मुङै गाबज्रियो बा गोबां रोखोमनि दङ जोंहा माइ आबादा जेरै खालि माइ बुङो जेरै बेबायदिनो जोसा माइब्रा
औ नंगौ
जेरैहाय जोङो जायखौ माथा बुङो बेयो जाय जोंहा माइब्रायाबो मोननै रोखोमनि दङ जेरैहाय खालि माइब्रा आरो जोङो आगोथिया माइब्रा होननानै बुङो बेबो बेनि उनावहाय जोंहा माइफोरनि मुङा जेरैहाय बंगु बन्थु सना मासुरि बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोंहा माइआ गाबागाव मुं आरो जोङो बे माइखौहाय माबिबो बोथोराव हानोबा बेसेबां दाननि उनाव मोनगोन बुङोब्ला जोङो जों मा माइ गायदों बे हिसाबै बिसो जों बुंनो हागोन जोङो बेखौ थियै बुंनो हाया जे जोंहा स्नि दाननि उनाव हानो हायो बा मोननो हायो होननानै गुबुन गुबुन माइया गुबुन गुबुन गावबागाव गुबुन गुबुन दान लायो बेनिखायनो जोङो थि बुंनो हायो जुदि जोंनो माइनि मुंखौ खोनथायोबब्ला माइ आबादनि मुंखौ खोनथायोब्ला जों बुंनो हागोनदि बे माइया बेखिनि दाननि उनावहाय जायो होननानै जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो माइखौ औ बोरै फैयो बुङोब्ला बा माब्ला समाव फोनाय जायो बुङोब्ला जोङो माइखौहाय जोङो बैसाग दाननि खावसे बा गेजेरनिफ्राय आइ फोनाय जायो खोथियाखौ नङाब्लाबो जे जेठ दानावहाय होनाय जायो माइखौहाय जे माब्ला गायनो हायो बुङोब्ला जोङो। जोंनि माइया बेसेबां देरदों बा जौदों बे हिसाबैबो। हिसाब लानानैहाय नायनानै फुनो हायो नङाब्लाबो जोङो दानसे नङाबाबो दानसे। खावसे बेफोरबायदियाव जों फुनानै लानो हायो। बेनि उनावहाय गायनाय जायो नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन। साथाम हेवनाय बा मोननाय जुदि जोङो बेखौ फोमोनखांनानै। गायनो थाखाय जोङो मोनसे जोंहा मोनसे धोरोमारि आयदाबो दङ जेरैहाय। जोंहा मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ मोननि फोथायबोनाय बेयो। जेरैहाय जोङो माइखौ आखाइ लानाय बुङो गिबियाव गायजे जेननो थाखाय हा गोमोनाव गायजेननो थाखाय बैसानखालि जोङो जेरैहाय गुरुुबारै। होननानै हमनानै जोङो बिस्थिबार बा रबिबार बेखौ हमनानै। जोङो बुजा होयो आरो माने बेखौ मान बुजाखौ होनाय जायो बुङोब्ला नो जाहाथे माइफोराव एम्फौ एनला जानो हाया। आरो माइआ मोजाङै जानो जायो बेनि थाखाय जों फुजा होननानै। बै सानखालिनिफ्राय जोङो आखाइ लाजेननानै गायनाय जायो आरो। बेबायदिनो जोङो। दानि जुगाव जेरै नोंथाङा बुंदों बिदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आयदायै जोङो मावनो हाय- हायो बिगियाननि नेमखान्थि बायदियै जेरै नोंथाङा बुंदों जोङो माखासे राज रासायनारि होनानै बो जोङो आबखौ मोजांसिन खालामनानै साबसिन हामसिन। खालामनानै जोङो माखासे। आबादनिफ्राय जों गोबां रां-खावरि आरजिनानै लानो हायो। बेबायदियैनो जोङो जोंनि आबादजोंहाय जोङो। फालांगि मावनानैहाय नखर दाबोनो हादों बा नखर दानो हायो होना नानै आङो बुंथिनो सानो बा बुंनो हायो। जोंनि रायलायनांगौ रायलायनांगौ समाबो जाबाय नोंथां‌। जोङो जोंनि रायजलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा?
गोजोननाय
औ दे नोंथां औ नों थां निसिमबो गोजोननाय थाबाय।